हेल'
हेल'
हेलौ नोंथां
औ नोंथां
नोंथांङा मा मावगासिनो दालाय खोनादों नोंथांङा?
औ दायो आंङो ओरैनो दंङो नोंथां।
अ दायो दायो जोंङो दैमानानि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां
औ जेनेबा दैबानाया मानो थाखाय थाखाय जायो बा माबारै जायो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायसनिसै ना नोंथां?
औ
जेनेबा दैबाना दैबाना बुंङोबाथ' जेनेबा दै दैबाना थ' दैज्लां बोथोरावसो जायो नालाय जेला अखा हाबासो जायो नालाय। दैइ बाना बे दैइ दै बाना आरो दै बाना आरो नै जा जोंनाा बिफां लाइफां खमायलांनायनि थाखायबो जायो नालाय जोंनाथ' आरो नै दा बिफां लाइफां बिफाङा गोबां बिबांङाव खमायलांबाय नालाय दै ब बानायनि बिबांखौबो माने बांसिननिफ्राय बांसिन बां नुनो मोनदों आरोना आरो नै दाथ' जोंना मबेल फोराव नायोबाथ' दाथ' दै बानाल' नुनो मोनो आरोोना माने अबा बबावबा दालां बायनाय अबावबा अबावबा सोरनिबा न' बुखारजानाय एबा सोरजोंबा गामियानो माने दैबानाजों माने माने बुंफबजोबनाय बिदि नुनो मोनसै आरो नामा नोंथां? आरो नै माने बिफां लाइफां खमायनायनि जनाव माने ओरै एसे एसे एनै अखा हाबानो माने दैबानाबो जालाबायनाय नुलाबायसै आरो ना माने माने दैबाना एसे जाबानो बिनि बिदिनो हा खुरखानाय माने सोरनिबा माबा मोनसे खहा खालामामनाय बिदिल' नुसै आरो ना नोंथां। माना जोंहा बिफां लाइ बिफांाबबो खमाय लांबाय जाहैबाय नालाय बेखायनो मान दै बाना ओमफ्राय सियावनो एसे जायो आरो ना नोंथां। गोदोनि समावथ' माने दै बाना जाबाबो माने बिदि इसिबां खहा जायामोन आरो नोंथां माने दानि जुगाव जि बादि खहा जायोना गोदोनि समाव बेबायदि जायामोन आरोना नोंथां माने। दाथ' माने एसे एनै अखा हाबानो माने हा खुरखानाय एबा बबेबा सोरनिबा माने आबादथिलि बिदिनो माने मा होनो बाला बिदिनो हाफोर माने फैजोबनाय माने बुखारबोनानै माने आरो एसे अखा हाबानो माने बिदिनो हाजो खुरखालाबायना बिदिनो दै बाना जालाबायनाय बिदि नुनो मोनसै आरो ना। गोदोनि समावथ' माने गोदोथ' आरो माने दानिखौ नायबाथ' गोदोनिखौ नायबाथ' गोदोनि सम मावसो माने बांसिन नायोमोन आरो ना नोंथां अखाया। माने इसेबां हाबाबो माने दै बाना जाबाबो माने खहाखौ खम नुनो मोनोन आरोना नोंथां माने गोदोनि समाव माने बिफां-लाइफाङाबो बारामोन नालाय आरो मानसि नि बिबाङाबो एसे खम नालाय बेनि जाउनाव माने दै बानाफोर जायोबा माने बाबो माने बांद्राय अखा हायोबाबो माने बारा खहाखौ नुनो मोनामोन आरोना नोंथां माने दानि जुगावथ' थ' नै मानसिनि बिबाङाबो बांबाय जाहैबाय नालाय आरो नै माने बिफां-लाइफांबो खमायलांबाय जाहैबाय नालाय मानसिनि बिबाङा बिदिनो बांना माने बिफां लाइफांखौ दान फैनो हमबाय बिदिनो अबेबा अरनबारि बबेबा माने हाग्रा बारिफोरखौ बिदिनो फोजोबस्रांनानै माने थानो जायगा बानायनो हमबाय नालाय
औ।
बिदिनो आरो माने एसे एनै दंफां देरबाबो माने दानफायनानै माने बिदिनो सोरबा माने न' लुनाय माने सोरबा एबा मोजां मोजां बिदिनो ओ मा होनो फालें, आलना बिदिनो जिरायग्रा सियारफोर बानायनो हमबाय नालाय जायनि जाहोनाव माने बिफां लाइफां खमायलांबाय आरो माने जाय माने बिफां लाइफां खमायनायनि जाउनाव माने माने दै बाना बांद्रायनिफ्राय बारा जानो हमबाय आरो माने माने एसे एनै बिदिनो अखा अखा हाबानो माने दै बानायाबो माने जानो हमबाय आरो माने माने बांद्राय खहा खालामनो हमबाय आरोना नोंथां।
औ अब्ला नोंथांमोननि गामिवबो मा होनदों नोंथाङा बुंलाय दे
जेनेबा नोंथाबो माने दै बानायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा? जेनेबा दा दानि जुग जुगाव माने गोदोनि जुगाव माबादिमोन दानि जुगाव माबादिमोन दै बानाया?
औ हागोन नोंथां औ। ओ गोदोनिखौथ' आं बारा मिथिला नोंथां ओ आथिखालावथ' माने गोबां जोङो नुगासिनो बा जोंनि जायगा बा एरियायावनो बेफोर बायदि दैबाना जानानै बेहायो गोबां खहा जानायखौ आङो नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ।
औ। जेरावहाय मेसें बोथोरावथ' बारा अखा हायैनि जाउनावहाय जोंना दै बाना खौहायो जानायखौ जों नुनो मोना।
औ।
नाथाय आदे उम दा दैज्लां बोथोरावहायो माने गोबां माने एसे अखा हाबानो माने गोबां दै बाना जाबोनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां। जेराव दै बाना जायोब्ला जोंहा गोबां खहा जायो नङा होमबा न' बां लोमनाय बा न' बुखारजानाय नोंथाङा दहायनो बुंलांखादों नङा होमबा
औ
जेराव दैबाना जायोब्ला जोंहा जिब जुनारफोराबो थानो जायगा गैयि जायो दैफोरावहाय गो जावलांला बायनानै थैलाबायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो माने दैबाना जायोब्ला जोंहा गोबां माने जिब जुनारफोरनिबो खहा जायो आरो नोंथां
औ
ओ जोंहा
दैमाफोर खाथि जायोबाथ' जोंहा बुहुद प्रब्लेम जायो मानो होनबा जोंहा दैमा खाथि जायोब्ला न'फोर बा गामि खाथिफोराव थानाया बुहुद उसुबिदा जा जायो नङा होनबा नोंथां
औ
जेराव लामा सामा बायफ्लुङो जेराव थांलाय फैलायनि थाखाय प्रब्लेम जायो नङा होनबा नोंथां
औ
औ बिदिनो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो माने गोजान जाय गायावहाय दैबाना जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां
औ
बुहुद माने बिदिनो न' बुखार जानाय न'आव गुग्रुबलांनाय जिब जुनार गोजाव लांनाय थानो जायगा गैयि सुबुंफोरा थानो जायगा गैयि बे फोरबायदिखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा
औ
औ गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो नोंथांमोननि जायगायावबो बा नोंसोर नोंथांमोननि गामियावबो बेफोरबायदि दैबाना जायो नामा नोंथां
जों गामियावथ' जानाया जायो माने अखा एसेयाव हाबानो माने दैबाना जायो आरो ना माने जोंनाबो एसे माने दै खाथि जाहैबाय नालाय दैयाथ' माने दै लामा आरो फिसासोमोन आरो ना माने सिगांनि समावथ' माने गोदोनि समावथ' माने दा माने जोंना बे बिफां लाइफाबो खमायलांनो हमबाय नालाय बिनि जाउ न' माने एसे एनै माने अखा हानायजोंनो माने बिनि एसे बिनि एसे फैनायजोंनो माने गिदिरनिफ्राय गिदिर जानो हमबाय आरो माने दैया थारमाने ओरैबादि गिदिर जाबाय माने दा ओरै गामि गंसे माने दैयानो फैजोबनो नागिर आरो माने ओरैबायदि माने
औ अब्लाथ' गोबां उसुबिदा जायो नोंथां
औ उसुबिदायाथ' गोबां उसुबिदा माने दा थ' जोंना नै माने बांद्राय दै बानानि जाउनाव माने लामायानो माने गैबावलासो माने लामायानो बायस'जोब्बाय आरो ना नोंथां माने जायनि जाउनाव माने थांलाय फैलाय खालामनो हाला होनना माने जोंनाथ' नै फरायसा गथ'फोराथ' नै जेने अखा हाबाथ' स्कुलाव था थांनोना हाया आरो जोंनाथ' नै दै खाथियाव स्कुल गंसे दं बेथ' दैबाना जाबाथाय स्कुल स्कुलानो खुलिनो हाया आरो ना नोंथां माने उन्दै फैबाथाय गाैबो दैयानो स्कुलाव हाबफैजोबो आरो ना नोंथां माने दैमा खाथिबो जाहैबाय नालाय बेनि जाउनाव माने अखा हाबा थाय स्कुला हाबफैजोबो आरो ना नोंथां गासिबो दैया दाथ' आरो नै दैया माने ओरैबायदि दैया फैनानै बाला बुखांबोनानै माने स्कुलखौ फबफैजोबनो हमबाय आरो ना नोंथां जायनि जाहोननाव माने स्कुलनि फरायसा गथ'फ्राबो स्कुलाव फैनो हालाना जायनि जाहोनाव स्कुलखौबो सोलायनांगौ गोनां जाबाय आरो ना माने बिदिनो स्कुलाबो फरायसाफोर खम जालायनायनि उनाव समाव माने स्कुलाबो थैलांनो हागौ आरो ना नोंथां जेनेबा नोंथांमोनथिं दैबाना बेबादि इसिबां जागोन ना जाया जेनेबा नोंथांमोननि गामियाव
जोंनिखैथ' बारा इसिबां आङो जायो जानायाहाय एसे गोजानाव जायो आरो नोंथां जेरावहाय जोङो नुयो जेनेबा थांबाथाय बि दिनो गोबां माने उसुबिदायावहाय गोलैयो आरोना बिथांमोना जेराव आबादफोर मावनो थाखायबो माने गोबां प्रब्लेम जायो बिसोरहा
औ
औ दैबानाया दैबाना जायोब्ला जोंहा आबादफोर मावनायखौ बहुद खहा खालामो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथांमोननिखैबो आबाद मावनायावहाय उसुबिदा जायो नामा नोंथां दैबाना जायोब्ला
उसुबिदायाथ' जोंथिंथ' अखा हायोब्लाथ' बिदिनो दै देरोबाथ' आबाद खौ जोंना गायनो हाया गायब्लाबो आरो जोंना मा होनो दै अखा हाबाथाय दैया जोंना गोजौमबानो बुरजा फैयोबाथ' बिदिनो बालाफोर बुखांबोनानै माननानै माने माइ गायनायफोरखौ बिदिनो आबाद मावनायखौ माने बुफबफैजोबो आरो ना बालाया जायनि जाहोनाव माने खनले खनले खनले खनले गायनांगौ जायो आरो ना माइफोरखौ आबादफोरखौ माने बिनि थाखाय गोबां उसुबिदा आरो माने
औ
नोंथांमोनथिंथ' इसेबां बेबादि गैया खोमा
जोंनिखै बारा एसेबां नुवा नोंथां नुनाया जोंनि एरियायावनो जायो आरो नोंथां
औ
थेवबो जोंनि साइदखिजाय बारा जानो नागिरा
औ जोंथिंथ' माने एसे अखा हायोबानो माने बेबादि दैबाना बारा जानाय माने सोरनिबा माने न'आव माने दै हाबफैजोबनाय बा सोरनिबा न'खौ बुखारनाय बिदि नुनो मोनलाय लाङो आरो ना
औ अब्लाथ' गोबां खहा जायो नङा होनबा नोंथां
खहायाथ' गोबां खहा माने आबाद मावनायावथ' जोंना गोबां खहायानो जायो माने माने एसे माइ गायबानो माने जोंना दैबाना जायोबाथ' सेस खोबहैजोबो नालाय बिनिखायनो माने गोबां खहा आरो माने खस्थ'बो जायो आरो ना माने खनले खनले गायनांगौ गोनां जायोबा माने जायनि जाहोनाव माने थाब गायनो नागिरबाबो थाब गायनो हाया बोथोरजों समान माने माइफोरखौबो गायनो हाया जाहैयो आरो ना दाथ' नै जोंना अखा नै एसे दै माबाबानो दैबाना जायो आरोना
औ अब्ला जि जा जि टाइमावहाय गायनांगौ बे थाटाइमावहाय आबादफोरखौबो मावनो हाया आरो ना नोंथां दै बानानि थाखाय
औ माने दैया माने मावनायाथ' सोरबा सोरबा बिदिनो माने समजों लोगोसे खारफानो थाखाय माने गायनाया गायो ओमफ्राय माने दै बाना जायोबाथ' बुहुव फैनायनि जाउनाव माने खननै खनथाम गायफिनांगौ गोनां जायो आरोना माने नोंथां।
अ औ औ
माने दैनि थाखायनो गोबां खस्थ' जाहैबाय आरो।
औ
अब्ला जोहा औ औ दे
नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनानै गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथांजों दैबानानि सोमोन्दै सावरायनानैहाय
गोजोननाय मोनदों।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे बिदिब्ला